हेलौ
अ
खोनादों ना नोंथाङा
अ खोनादों
अ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय
दा आङो बि नआवनो दंथयो
नआव दोंथयो ना ओ नों नोंथांमोननिखि दाथ दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाया ब्रै सोलिगासिनो दोङो माइ गायनाय आबाद मावनायफोरा
दा जोंनिथिं खोथिया फुनाय हालेवनाय
औ औ ओ नोंथाङा दि दैज्लां बोथोरावथ जोंना माइ गायो नङा होनबा ओ ओरैनोथ बि मा मा माइ गायो माइ गायो बेफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा? माइफोरनि मा मा माइ
जोंनाव दा रन्जित ओमफाय बाहादुर बेनिफ्राय बायदिसिना माइ आबाद मावो
हेल'
अ
खोनादो ना नोंथाङा?
अ
औ ओरैनो बिफोरबायदि माइखो माबायदियाव हायाव गायनाय जायो जेनेबा बांद्राय दैना बारा एसे बोरियाव खोन
अ बेफोर माने इमान बारा दै नङा नामा थानानै दैया बिनिफ्राय सा बाय हाब्रु बे बायदियाव गायो आरो
औ औ माइफोरा नुथांखि बिगासेयाव बेसांसो जायो माने खैमनसो मोनो ओरैनो?
बिगासेयाव
ओरैनो आनदासै औ औ आरो दा बेफोर माइ फोरा आथिखालनि हाथाय बाजाराव बेसेनफोरा बेसेबां थांदों बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अ दा आथिखाल पास स'
औ बिदि थांदों आरोना नोंथाङाबो माबाफोर सोंनोबा आंनियाव सोंजागोन।
बिनिनाव आं ओरैनो फरायनायनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन आरो
औ औ सोंजागोन दे
माबायदि फरायबा माबायदि माने गोसोआव लाखिनो हायो? टाइम टेबोलखौ
औ ओरै जोंनियाथ' फरायनायाथ' जोबोद गोनांथि ओ दासान्दि ओ ओंखायनो बुंनो सान्दों आङो जेनेबा नोंथाङा जों दा आंनियाव जेनेबा माबायदि फरायबा माबायदि गोसोआव थागोन ओ थां फोरमायनो सानदों आरोना जेनेबा सासे गथ' एबा फरायसा या जुदि मोनसे जेनेबा मखस्थ' खालामनो थाखाय एबा मोजाङै मोनायाव लाखिनानै एक्जामाव लिरनो थाखाय बै गथ'आ जेनेबा टाइम टेबोल बानायना लाबाय जि ए समबाराव इंलिस एबा रबिबाराव मेथ्स मं मंगलबाराव सानखान्थि इ नङाबा ससेेल साइन्स बेबायदि खालामना लानानै नोङो फास्ट फार्स्टनिफ्राय खनसे फरायनानै आरो बेखौ फरायनानै आरो खनसे रिपिट खालामनानै जेनेबा गोसोआव थाबाय बेनिफ्राय जोंङो बेखौ खनबासो बहियाव लिर फिनबाय थानांगोन आरो ना जेनेबा हानायखोनो जेनेबा बिखौ मुंखास्थ'बो खामबाय थाबाय बेनि उनाव बेखौ जोङो लिरनायखौनो लिरबाय थानांगोन आरो ना। बेबायदिबासो जोङो थाब- माने मुखस्थ' खालामनो हायो एबा गावनि मेलेमाव जों बेखौ मोनाव खालामनो हायो आरो ना। आं बेबायदि सानो। नोंथाङा माबायदि खालामोमोन खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा जेनेबा मखस्थ' हायखौ माबायदि मखस्थ' खालामनानै जेनेबा मेलेमाव थाहोयो माने गोसोआव थाहोयो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
माने आङो एन्सारफोरखौ दुनानै माने बहियाव लिरना लाग्रोयोमोन आरोना
औ औ
बिखौ बिनिफ्राय फरायहोलांनानै ओमफाय लिरहोलांबाय थायो आरो बिदिनो बेयाव लिरलाय आरो मोखसथ' हामलाय लिरलाय बिदि खालामोमोन आरो
औ औ
खालामनानै मुख्थ' लाखियोमोन आङो
औ नोंथाङा ओरैनो माबाफोर मोजां मोननाय साबजेक्टफोर दोङो नामा जेनेबा बसि बे साबजेक्टखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरो मानि थाखाय इखो गोन्थानो हागोन नामा?
बर'खनो बांसिन मोजां मोनो आरोना
औ मानि थाखाय बेखौ खिन्थानो हागोन नामा? मानि थाखाय दि नोंथाङा बड' साबजेक्टखो मोजां मोनो? बेलेग साबजेक्टफोरनिख्रुइ
माने बड' साबजेक्ट आनो
औ
अ औ
नाङो आरो बर' साबजेक्टखौ
औ औ औ नोंथाङादि दा बर' साबजेक्ट खो मोजां मोनो बर' साब जिगाव जोंनिया जोबोर खन्थाइफोर थायो मोजां मोजां। नोंथाङा खन्थाइफोर लिरनानै मोजां मोनो नामा? आरो माबायदि खन्थाइखौ लिरनानै मोजां मोनो फोरमायनो हागोन नामा एसे
बहुद रोखोमनि थायो आरो खन्थाइआ बेनो खन्थाइ हाव लिरनोबो मोजां नाङो
औ औ
ओ नोंथाङा मिथिंगाजों गोरोबनाय खन्थाइफोरखौ मोजां मोनो ना
औ औ लिरनानै खन्थाइ बानायनो आरो
सासे खन्थाइ लिरगिरिया खन्थाइखौ ओ लिरनो थाखाय गोसोआव मा थिरांथा खालामनानै लिरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ जे खन्थाइया माने गो जो न ना नै लिरनो हायो आरो
औ औ
मोजां जायगायाव थानानै
औ औ
गोसोजों सनै सानै लिरनो हायो आरो
औ औ आदसा नोंथाङा आरो आंनिआव माबाफोर सोंनो लागा दोंबा सोंजागोन बेनि बागै
औ माने आं सोंनो नागिरदोंमोन जे माने पुलिस चाख्रिनि बागै खारनायनि माबायदि खारोबार नाथाय माबायदि जायो बेयो
औ औ ओ जोबोर औ नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्रा सोंदों। औ औ आं बुंनो सानदों जेनेबा जोंहा पुलिस साख्रि दा फैबाय दोङो। बे पुलिस साख्रियाव नों नोंथाङा जुदि ओ खेबसेयैनो उनथ्रिसा जारनि थाखाय नों थाङा गोबां बिजाब बायनानै एबा फरायनांगोन बे बिजाबफोरनि मादाव नोंथाङा जुग्राफि जेने रेल नलेज कार्डेन एफेयारस मेथ्स सानखान्थि बेफोरबायदि आयदानि सायाव नोंथाङा नलेज थानांगोन आरो ना। बेफोरखौ नोंथाङा ओ टाइम टेबोल लानानै मोजाङै फरायब्लानो आरो उनथ्रिसार जानांगोन आरो बेजों नङा ओ पुलिस साख्रि जों मोननो थाख थाखाय ओ जोङो एगजाम होनायदोल' जाया बेयाव फिजिकेल टेस्ट नांगो सलिलारि
औ औ औ
खारनांगोन खारनो हानांगोन बेनिफ्राय लं जाम्प खालामनांगोन बारनो हानांगोन फुसाब खालामनांगोन आरोना बेफोर बेबायदि आ जेनेबा फुं फुङावनो नोंथाङा खारनांगोन देहाखौ मोजां लाखिनांगोन। स्ट्रं लाखिनांगोन आरो ना होमबासो नोंथाङा बे पुलिस साख्रियाव उनथ्रिनो हागोन आरो ना। नङाबा नोंथाङा लोरबां देहा लानानै बेवहाय हानाय नङा आरो लोगोसे फरायनायाबो मोजां जानांगोन। जेनेबा माबायदि साबजेकखौ माबायदि फरायब्ला उनथ्रिसारनो हागोन बेबायदिनो फरायनायजों लोगोसे गावनि खारनाय बारनाय गावनि सोलेरारि नि स्ट्रंखौ लाखिनांगोन आरोना बे
अ अ उम उम
आरो नोंथाङा माबाफोर सोंगौन नामा?
आङो आरो माने फुटबल गेलेनायनि बागै सोंबोनोसै
ओ नोंथाङा बुंफिननो हागौमोन ना मा होनदोंमोन?
फुटबल फुटबल गेलेनायनि बागै
औ फुटबल गेलेनायाथ' जोंहा देहा एबा सावस्रिफोर मोजां खालामनो हागो आरो फुटबल गेलेनानै सासे सुबुङा जोबोर मुंदांखा जानो हागोन। दा जोंनि जे जोंनियाव जेरै ओ मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि सानैसोनि नाम दं जेरै पि रनालद' मेन मेनमार्क बेफोरबायदि सुबुंफोरनि फुटबल गेलेनायखौ नोंथाङा इन्सपायार जानानै नोंथाङाबो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो आरो फुटबल गेलेनायाव जोंहा हार्ड वार्किं खालामनो गोनां जायो। बेयाम आइथिं आइथिंनि जोनाया मोजां जानांगोन आरोना
औ औ औ
ओ नोंथाङाबो माबा फोर ओ जेनेबा खेलाफोर गेलेनाफोर मोजां मोनो नामा?
औ आं फुटबलखौनो गेलेयो आरो बेखौनो जोबोद मोजां नाङो आरो गेलेनानै फुटबल आरो बेलेग क्रिकेट क्रिकेट गेलेयो क्रिकेट आरो फुटबल बे मोननैखौनो गेलेयो आं।
क्रिकेट आरो फुटबलाव साबेसे थायोमोन जोंना प्लेयारफोरा?
ओ क्रिकेटाव सा जिसेजोन आरो फुटबलावबो सा जिसेजोन थायो।
ओ नोंथाङा फुटबले गेले खेलेनायनि ओ मोननैसो नेमखान्थिफोरखौ खोनथानो हागोन नामा?
फुटबल गेलेनायाव ना फुटबेल फुटबल गेलनायाव जोंनाव गासै सै सल्ल' जन थायो। सल्ल' जोननि एगार' जना गेलेयो ओमफ्राय आरो बाकि खिनिया ओमफाय साइडआव थाजायो आरो।
औ
आरो बेयावनो रेफारिबो थायो आरो।
औ
जिगु मिनिटसो गेलेयो आरो
औ औ ओरैनो जोंनिया फुटबल गेलेनायावथ' जोंहा रेफारिफोरा ओ खायसे माबानि थाखाय रेड कार्ड होयो रेड
औ रेड कार्डखौ माने जेरै फाउल जाबाथाय माने बे सासे मानसिया बे सासे आथें आथें फोराव जोनायाव आरो नारनाय फोरा जायोबा बेबायदि रेड कार्ट मोनो आरो
औ औ आरो बेफोरबायदिनो जोंना गोमो गोमो कार्डबो दोङो बे
औ गोमो कादखौबो बेफोरबायदिनो फाउल खालामनायनि थाखाय होनाय जायो आरो बारा इमान माबा नङा आरो
औ जेनेबा गो वारनिं होनाय जायो आरो ना बेनि थाखाय होननाय जायो औ बेफोरबायदिनो फिर जोंना क्रिकेट खेला दोङो बेयावबो थायोना नेम निथि।
अ अ बेयावबो थायो।
बुंनो हागोन ना?
ओ एमपियार एमपियार थायो वाइद आव थांबा एमपियारा होयो आरो वाइदनाव थां आरो बल साननाय रान रान होनायफोर इफोरो पियारा होयो आरो एम्पियारनि डिसिसन सलियो
जियानो जा नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां मोनबाय आरोना इयुनफिउसाराव नोंथांखौ रायज्लायफिननो मोनगोन गोन होननानै आं आसा थाबाय आरो ना दा बेख बेखिनियावनो जोङो दोन्थ'नोसै आरो ना राय्लायनायखौ
आ